खोनादों खोनादों। नोंथाङाबो खोनागासिनो ना आंनि खो
औ नोंथां खोनादों दे खोनादों।
ओं।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
ओ आं ओरैनो जिरायनानै दं, नोंथाङालाय?
औ आंबो जिरायनानै दङ दे नोंथां।
उम। साहा लोंखांबाय नोंथाङा?
औ साहाखौथ' लोंनायानो जाबाय दे नोंथां। नोंथाङाबो लोंबाय ना?
औ।
ओं खबरफोरा मारै नोंना?
औ आंनाथ' खबरा मोजाङानो दे नोंथां। दासान्दि मोजाङानो जाना दङ। नोंसोरनियालाय नोंथांना?
आंनाबो मोजाङानो दे ओम।
औ। नोंथां जोङो माने दिनैयो बोथोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन दे।
औ। दाथ' बोथोर होनोब्ला नोंथाङा मा माखौ बुजियो आरो बोथोरफोरा माबायदि बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
उम बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' मा होनो माबा मोनसे ओ मा होनो जायगानि ओ मा होनो बार ओमफ्राय इनि उनाव अखा जेनेबा ओमफ्राय इनि उनाव ओ जेनेबा इ जायगायाव जेनेबा
औ।
अखा जेनेबा ओमफ्राय मा होनदोंमोन आङो ओ बे जायगानि अखा जेनेबा ओमफ्राय ओ सान्दुं दुंनाय बा मा होनो ओ जोमै माबानाय ओ थासारि जायगानि जायगानि थासारिखौनो बुजि बि आरो
औ
उम नोंथाङा मोजाङै बुंनो हागोन नामा एसे होम
औ बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो बुंबाय माने बबेबा मोनसे जायगानि थासारि आरो माने बेबायदि बोथोराव माने मा मा जायगायाव माबायदि बोथोर बोथोराथ' जों होननानै बुङोब्ला माने बोथोरा दसे दसेनो सोलायबाय थायो नङा होमबा नोंथां। बोथोरनि जेबो थिग एबा गर गैया मानो होनबा बोथोरा दसेनो सान दुंनोबो हानाय आरो दसेनो जोबोद अखा हानो हानाय। आरो दस एबा जोबोद माने खोरोम बायनोबो हानाय बे
ओम ओम
बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जोंना माने अखाया हाबायानो थायो दाथ' माइक गायनायनिबो सम बिदिनो अखाफोर अ नांखागौ जायो। आरो दा दैलां‌‌ बोथोरा होननानै बुङोब्लाथाय जोंनिया अखायाथ' हाबाय थायो आरो बेजों लोगोसे जायगा फोराबो निजोम सुदेम जायो आरो औ दै मोननायजों लोगोसे खिलियो बिदिनो जोंनि बोथोरा माने मोजां जायो आरो आरो खायसे जायगानि बोथोर होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंना सानफ्रोमबो माने मोनफ्रोमबो दानावनो बेफोराव माने अखाफोरबो हाबाय थानाय जोङो नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि ओ ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माने बांसिनानो माने मोनसे थासारियावनो थानो नागिरो जेरै अखा हाबाय थायो माने बेफोरबायदिबो बेफोरबायदि ओनसोलाव माने सानदुं दुंनिया जोंना जोबोद खम जायो आरो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खायसे ओनसोलफोरबो दं जेराव जोङो बुंनो हागोन औ राजस्थानफोरबायायदि जायगा गायाव माने बोथोरा ओरैबायदि माने सानदुं गोस जायजों बिसोरना जायगायाबो बालाहामा जोबोर सान्दुं गुदुं थाइ बेजों माने बोथोरानो जोबोद गरम जायो आरो बुंनो थाङो ब्ला बेयाव जाय थायो बिनिखौ बिसोरनि थावरिनो हानाया माने जोंनि जायगायाव जों दा माबायदि बोथोरजों गोरोबफाना दङ जों बेफोरबायदि जायगायाव थांबा बिसोरनि बोथोरफोरजों एसेबां बिदि थाबैनो गोरोबनो
हानाय नङा उम उम आरो इसोरनि मा होनो जुनारफोरनियाबो जेनेबा जुनारफोराबो जोंनि जुनारफोरा बेलेग इसोरना जुनारफोरा जेनेबा जोंना माने इसोरना एसे खम दैबानो जेनेबा माने निजेनि माबाखौ मा हायो आरोना। थ' मानसिफोराबो इदिनो दुनिया
औ
उम
नोंथाङा दा एसे माने गोजां बोथोराव एबा मेसें बोथोराव जोंनि बोथोरफोराबो माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन गोजां बोथोरावथ' ओरैनोबा बो मा होनो गोजां-गोजांनाय जाखायो नङा होमबा? सोरगिदिंखवा खुवाजोनो माने फुंफोराव खुवाजोंनो बुंफबजोबो।
औ
नोंथांनि मा होनो मोजां मोननाय बोथोरा मा?
आंनि मोजां मोननाय बोथोर होनबाथ' आङो गरम बोथोरखौ एफाग्राब मोजां मोना। मानो होनो बे बोथोराव माने गोबां गरमबो मोननाय जायो। बेयावहाय माने थानो गोबां मोजां मोना। आं मोजां मोननाय बोथ- थोर होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोर आरो एबा ओरै खायसे नोरैबो बोथोर दंना माने गोजाङा गोलोमा बेबायदि मोनसे
ओं दुफां-दुफां बोथोर ओं नाम दुफां बोथोर ना। उदां बोथोर होनो मोन्थाय बेखौहाय
औ आंबो बेनि सायाव माने हा बारा मि-
ओ जिखुनु मा होनो ओ बैसागुनि एसे सिगाङाव फैयो आरो ना बिदि बोथोरा।
ओ नोंथां।
बिदि आंबो बिदिखोनो मोजां मोनो।
औ
गोजां बोथोरावथ' मा होनो गोजांनायजों लोगोसे मा होनो नोंथां। औ अखा हा- खोनादोंना दा? हेल'
आ।
अ अखा हानायखाय नेटवार्कआ मोजां नाङाखै खोमा।
औ आं नोंथाङा आंनिखौ खोनायाखै नामा?
दा खोनादो खोनादो दहय खोनायाखैमोन दसे टाइम
औ औ नोंथां आं नोंथांनि
उम ओ ओ मा होनो गोजां बोथोर। थ' आंबो बिराद मोजां मोनो माने। ओहो
औ
मानो हेल'
औ नोंथां खोनादों दे आङो
अ आं बारा मोजाङै खोनायाखै।
अ हेल' नोंथां। औ।
माने द दसेसे ओ मोजां खोनायो ओमफ्रायनो उननिया माने माबा जायो आरो
औ नोंथां नोंथांनो आङो नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनागासिनो ओं
औ एसे माने गोजां बोथोर समा माबायदि आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै खोन्थानि। नोंथाङाबोथ' मिथिखागोन नङा होमबा? गोजां होननो गोजां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बोथोरा गुसुयैनो थाबाय थायो। बेस समाव माने सानदुं दुंनायखौबो एफाग्राब माने गुसुनि थाबा बाराबाथाय जोङो बारा एसेबां हमदांनो हाया। मानो होनोब्ला बेयाव जायखौनो होनो गोजां बोथोर बेयाव माने गोजांनियानो बांसिन जायो आरो। आरो गोजां बोथोर होननानै बुङोब्ला एफाग्राब जोङो अखा हानाय माने बोथोर मोना। बेवहाय बोथोरफोरा माने जोबोर हाफोराबो माने जोबोर रानस्रावनाय जा रानस्राव जायो आरो। आरो खरानबो। बेफोरबायदि जायो आरो। आरो दंफा लाइफां फांफोराबो एबा बिबारफोराबो बे गोजां बोथोरावहाय रानो बेखायनो जोङो माने गोजां बोथोराव अखाफोरा खेबसे खेबनै हाबोला मोजां होननानै नानै आङो एसे सानो आरो एसफा एनै हायोब्ला
उम उम
आरो गोजां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि माने मोदोमफोराबो मानसिनि मोदोमफोराबो माने गावो जेनेबा बेफोरबायदि आरो जायगाफोराबो बिराद दुला बाला जायो नालाय माने लामाफोरावबो गोबां दुला बाला बेफोरबायदि जायो आरो
उम
बिदिब्ला दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बोथोरा माबायदि दा सान दा एबा दा सान्दि एसे फोरमायना होनो हागोन?
दासान्दिथ' मा होनो सान्दुं मालाबा दसेनो सान्दुं दुङो माने दसेनो अखाबो हायो माने जेबो हमनो हाया आरोना दसेनो अखाबो खोरोम लाबायो बिदि जादों जोंनिथिं
औ
नोंसिनिथिंलाय?
औ नोंथां जोंनिखिजाबो दै ज्लां बोथोर नालाय दा दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो आरो दसेनो बिदिनो अखायानो थाइफ्रियो आरो दसेनोबा जोबोद गोसाबो सान्दुं दुङो दसेनो बिदिनो अखायाबो ओरैबायदि गोसा हायो इफोरबायदि जायो आरोना नोंथां आरो बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' दाथ' गुसुआनो
उम ओ जोंनिथिंबो बिदिनो नाथाय मा होनो बिदिनो सारअन्थाइबोरफोर फैलाबायग्रा जादों आरो जोंनिथिं माने मा होनो माने बोथोरनि माबा गैया जादों आरो मालाबा बिदिनो दसे दसेनो माने अखाया हालाबायो बार अखाफोरबो फैलाबायो। थ' बबा थांनो फोरावबो बिदि स्कुलफोराव थांनाय टाइमावसो अखा हाना होयो आ इदि इदिगाथ बे आरो दा माने
बिदिबा नोंथाङा माने एसे फोरमायनो हागोन नामा दानि ए गोदोयो माने बोथोरनि थासारिफोरा माबायदि बिमोन आरो
गोदो गोदोथ' उम माने गोदोथ' जेनेबा बोथोर लानानै बोथोर जेनेबा जायोमोन गोजां बोथोर टाइमावबो माने बांसिन गोजांनाय जायोमोन आरो आगोलो नि बांसिन गोजाङोमोन जिनिबा बोथोर जि बथो थोराव माने जिबायदि माने थासारि नुजानांगौमोन बिदि जायोमोन दा दैज्लां बोथोर टाइमावनो जि टाइमाव अखा नांगौ बे टाइमाव अखा होमोन माने नांनाय बादि आबाद फोथारावबो जेनेबा दैफोर मोनोमोन आरोना नाथाय खिथु दा माने पारमण्डला गुबुंले जानाय लोगो लोगोनो मा होनो जोंना माने बोथोरनि थासारियाबो माने सोलायलांनो हमबाय आरोना मानो होनबा आगोलो जेरैबायदि आगोल जेरैबायदि माने अखाफोरा जेनेबा टाइमावनो हायोमोन दानाथ' नों नुनो मोनदों जेनेबा ओ गोजां बोथोर टाइमाव उबु मालाबा अखा हानायाव हमस्लाब नानो मोना माने बोथोरा माथिं माबा जायो ओमफ्राय आबाद फोथारावबो जि टाइएमाव नांगौ बायदि अख अखा नांगौ बे टाइमाव मोना जेनेबा माइ हाखांनायनि उनावसो मालाबा हानाय नुनो मोनो
औ
बिदि जादो आरोना दा
औ
बुहुद माने आगोलनिख्रुइ सोलायसिनबाय आरो दा गोजां बोथोरावबो आगोलनि बायदि नोंसिनिथिं गोजाङो नामा माने जोंनिथिं बांद्रायथ'बां गोजाङा आरो ना
औ नोंथां जों औ बिदिनो
एसे फुं समावल'सो दसे गोजाङो ओमफ्राय बेनि उनाव हर हर गेजेराव ओमफ्राय सानफोराव थ' बारा आंगोलनि बायदि एकदम गानफब जोमफब बिदि थानांला आरो दाना। ऐ बोथोरनि बिराद सोलोयनाय जाबाय आरो।
औ।
उम।
औ औ। औ औ नोंथां जागोन दे ओम ओम। गोजोन्थों ओम।
औ।